मा खालामदों नोंथां?
दङ ओरैनो फ्रियावनो दंथयो।
अ आंबो दं ओरैनो फ्रियावनो।
औ
जेनेबा नोंथां आङो नोंजों मोन से खोथा रायलायनो होननानैसो जेनबा मा माखासे मोनसे टपिक लानानै नोंजों रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आं बे टपिकखौ नोंनाव सोंनो हागोन नामा नोंथां? ओ टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जोङो सोलोंथाइनि बागै माखा से एसे जेनेबा नोंसिनि गामि एरियायाव जेनेबा आरो ओनसोलाव माबायदि जेनेबा सोलायनाय फैखो गोदो गोदोनिफ्राय दासिमाव बेफोरखौ एसे जेनेबा बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
उम हागोन हागोन। ओ जोंहा। गिबियावनो जोंहा सोलोंथाइ नि टपिकनि सायाव रायलायनै जोङो सोलोंथायाइआ मा बेखौ मिथिबा मिथिग्रोनाया मोजां नङा होमबा? सोलोंथाइया जोंनि थाखाय। सोलोंथाइयानो गियान गियानानो सोलोंथाइ होननानै बुंजायो नङा होमबा? सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जो ङो। सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव बहुद गोनां। सोलोंथाइया जाहैबाय। मोननै बा मोनथाम रोखोमनि इफोरबायदि थायो। जेरै फरायनायनि सायाव सोलोंथाइ मोनसे आरो।
औ।
बाहेरा नलेज मोनसे सोलोंनाय।
उम।
सोलोंनाय थायो जेरै बल गेलेनाय सोलोंनाय फरायनाय माबानाय फरायनायनि सोलोंनाय। बेफोरबादिनो। गेलेनाय लायमारो जायखिजाया आरो नों नोंनि हाबा मावनाय सोलोंनाय जायखिजाया सोलोंनाय हिसाबै जों बहद। बुंनो हायोआरोखि दायो जोङो। मेन हिसाबै जोङो फरायनायनि सायाव बुंबा जोङो फरायनायनि सायाव रायलायनो हायो नङा होनबा? फरायनायनि सायाव जोंबो। सोलोंथाइया बे जाहैबाय मेन जोंना फरायनाय। फरायनाय गैयाबानो जेबो गैयानो होनजायो दा जोंनि एरियाखैजाय। सोलोंनाय हिसाबै जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव बहुद। गोबां दावगानायखौ जों नुहरो। जेरै गोदोनि जि। दिनाव फरायनाय लिरनाय आरो स्कुल आरि बहुद खममोन। नङा होमबा बेखौ जों बयबो मिथियो गोदोफ्राय बे सोलिफोबाय थानाय गोदोनिफ्राय दा सिमाव जोंनाय गोदो। गोदो गोदायफोर आरोना जेरै आबै आबौ जोंनि आइ आफ फामोननि दिनाव फरायनाय लिरनायफ्रा जोबोद। खम खममोन जेरै आइ आफामोनानो जेरै फरायनो मोनाखैमोन आरो न'ख न'खरनि खामानिया बायदिया आरियाव जोङो। बांसिन गोसो होयोमोन। फरायनायखौ जोंनो नाङा बायदि सानोमोन। फैसा थाखा राङा खौल' जोङो नांगौ बादि सानोमोन।
औ
नांगौबायदि जोङो फरायनो मोना। ओरै इस्कुल कलेज बहुद गोजान गोजान जायोमोन गोदोनि दिनाव। नाथाय दानि दिनाव इदि आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड डेभलपनिफ्राय डेभलप दाव-दावगानायनिफ्राय दावगानाय जाबोगासिनो गासिनो जेरै गामि एरियायावनो जोंना जेरै इस्कुल थायो आजिखालि इस स्कुल कलेज गोबां खाथि खाथि गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोङो बहुद दावगानायखौ जों नुहुरो। जेरै जोङो गोदोनि दिनाव फरायनायखौ जों खम नुनोमोनोमोन नाथाय दानि मुगायाव नखरसेयाव सासे सासे खरे जेरै बिए पास एम ए पास मोनजोबनायनि बेफोरबायदिखौ जों नुनो नुनो मोनो आरोखि।
औ दा नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा साबैसे एम ए पास बि ए पास दङ बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा औ।
बि ए पास हिसाबैथ' जोंनाव जोंनि गामियावथ' गोबां जोंनाव दं नङा होमबा। गोबां नखर दङ जों गामियाव जेरै जौसेसो जौसेनिबो बारा दङ जोंनि गामिनि एरियायाव नखर दङ जेनेबा जौसेसोनि बारा नखर दङ दा बे जों नायनो थाङोबा जोंनाव जौसे खोन्दोआव जौसे एसे खोन्दो नंजोबाबाबो
औ
खोन्दोआनो जोंनाखौ जों गामि एरियानिखौ फरायनाय नुनो मोनो जोङो। जेरै बिए पास न नखरफ्रोमबो जोङो बिए पास एम ए पास जों नुनो मोनो जों गामि एरियाखौ बहुद देभलप नुहुरो जोङो फरायनाय लिरनाय जोङो गोबां मोननो हायो दानि मुगायाव जोङो। दा बेखिनियानो आरोखि दा नोंथांमोननि साइडखैजाय माबायदि माबायदि आरो सोलोंथाइखौ मानो नांगौ मानो थाखाय मानो थाखाय गोनां इफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां दा जेनेबा जोंनो जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइया जाबाय मोनसे जेनेबा जोंनि गियान मोनसे बुथुमना लानाय आरो जेनेबा जों आजिलिथ' सोलोंथाइ गैयाबा माने जेबो गैया माने। खिनथु सासे मानसिया जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जेबो मोनसे खामानिखौनो जेनेबा जों मावनो हाया जेरै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जेनबा जों मोनसे बबेबा दखानफोराव थांनानै जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो माने आजिखालि बेखौ माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो
औ औ औ
बि जोंनो मानेाम्बा जाम्बिनि सम गैला माजि खालि मुगायाव जेराव जोङो जुदि जाम्बा जाम्बि थानान जानानै थायोब्ला जेनेबा सोलोंथाइ लायाब्ला जोङो बयजोंबो ना सयजानाय एबा थगायजानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंङो दा आबाद मावनाय आबाद मावनायावनो जोङो साननो थाङोबा गोदोनि समाव जोंथ' जेबो जेरै बिदिनो मुलि बायदिसिना फोरनि जोङो जेबो बाहायनो हानाय जायामोन आरो जोङो खेथि मावनोबाबो आबाद मावनायाव जेनेबा जोङो माखासे मुलि जेनेबा रासायनिक बेफोरबायदिखौ माखासेखौ जों बाहायनाय जायो जेरै जोङो आबाद मावनायाव जेनेबा गोदोनि बायदि जेनेबा जोंहा हासार गैला जेनेबा जों दा हासार बाहायनांगौ जायो दा जों बेफोरखौ बेसेबां होनांगौ हायाव जेनेबा जों मुलिखौ बेसेबां बाहायनांगौ बेफोरनि सायाव जोङो नायनो रोंनांगोन बिदि जों नायनो रोङाला सिनो जोङो जेनेबा माखासे जेसेबांखिनि होनांगौ जेनेबा जोङो होनांगौ लिमिटखौ जोङो जुदि नायनानै होनो रोङाबा अभार होयोबा जुदि आबादा गाज्रि जानो हागौ आरो जुदि खम होयो अब्लाबो जोंहा आबादा जायाबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदिनि बेलायाव माने दा नांथारगौ जायो आरो। दा जों जुदि मोनसे जेनेबा जोङो मोनसे जाग्रा मुवा बायबाय बे जेनेबा जोङो मोनसे जों सानफ्रोमबो जिउआव नांबाय थानाय जेनेबा मोनसे मुवा बायबाय जोङो। जेनेबा दा बे मुवाखौ बेखौ जोङो जुदि बिनि एक्सपायारदेट थांनाय जेनेबा जुदि बेलेदि टि जोबनाय खौ जों जुदि नायनो रोङाबा जोङो जानाय मुवाफोरखौ जोङो जायोब्ला जेनेबा एक्सपायारदेट थांनाय बुस थुफोरखौ जों जायोब्ला जोंहा देहानि मा खासे खहाबो जानो हागौ। दिनै जोंहा बेफोरनि थाखाय औ दा बेफोरो जों जाब्रु गोबां रां रुफानिबो खोथा थाङो। जोङा बेफोराव बेनि थाखायनो माने जोंहा आजि खालि बयबो साफ्रोमबो जेनेबा लाइमोन एबा उन्दै उन्दै जाखां बोफुनाय फंबाय बिनानावफोरा जुदि ओ सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन आरो जुदि लायाब्ला जोंहा माखासे इयुन समफोराव जाहा बुहुद माने जामेलायाव गोलैहैयो। बेबायदिनो आजिखालि बिगियान मुगायाव जोंहा गोबां माबाजों बिदि टेकनिकेल माबाजों जाखारफानांगौ जायो। जोङो सोलोंथाइ लानानै जोंहा गोबां गिदिर गिदिर जेनेबा आइ एस अफिसार एप ए बायदिसिना जोंहा जाहैनो हायो। जोंहा लेखा रोङोब्ला जोङो गामियाव। मानबो मोनो समाजाव मान मोनो जेरै जोङो बिदि सासे लेखा गोरों सुबुं थायोब्ला जोंहा गामि समाजा गोग्गो एबा मोजां जायो। साननाय हनाय सुबुंनि साननाया बेलेग जायो आरो सासे गोरों लेखा फरायनाय सुबुंनि साननाया बेलेग। उम। बेफोरबायदि आरो द जेनेबा जोङो दा जोंनि गामियाव औ दा जोङो जोंनि गामियाव माखासे। जेनेबा सोलोंथाइ। लानाय गोबां दंसै। आजिखालि।
औ।
आरो माखासेया जेनेबा माखासे एसेबाबो सोलोंथाइ लानानै जेनेबा बेफोरो। गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा खामानि माव होननानै दंहैयो। जेनेबा बिसोरो थाखा। रांनि बेलायाव जेनेबा जोङो माखासे न'खरफोरा सोलों ओनोबा होनोबो हाया। मानो होनबा जोंहा गोबां रां रु खोथा थायो। जेराव जोंङो माखासे फरायनो गोसो जानाय ओ लायमोनफोरा जेनबा जों फरायनो हाया। बेफोरबायदियानो। जायो आरो। दा गोदोनिफ्राय दान दास सिमाव सोलोंथाइनि बिबाङा गोबां बांबाय। मानो होनोब्ला गोदो जोंहा इकल कलेजफ्राबो खाथियाव गैयाबा। आरो जोंहा माखासे खामानियाव बहद मुखुब जानानै थायोमोन आरो। दाथ' जोंहा फरायनाय फरायनाय गैयाबानो जोंहा ओ दा खाना बायदि होननानै बुं गायो आरो थ दा जोंहा जेबो गैया औ बेफोरबायदि आरो। दा नोंथांमोनथिं बोरै बोरै बेफोर
औ
साबैसे सो नोंसोर गामिफ्राव जेनेबा उम साख्रिफोर मावनाय फोर दङ बे फोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हा
हागोन हागोन दा जोंनि गामि एरियायाव थ' गामि एरियाखौ लानानै जोङो जोंनि ओनसोल हिसाबखौबो जों लाफाजायो। बुंजायो जेरै जोंनि ओनसोलाव गोबां फरायनाय -लिरनाय मोननो हायो गोबां साख ख्रि मावनाय सुबुं मोननो हायो सोरबा आइ एस अफिसार एबा आरमि। सोरबा पुलिस। गोबां जों नु मोननो हायो। ओरोखि दा सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होननानै बुङोबा जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ जा सोलिबाय थानाय बेफोराव जोंनि थाखाय नांगौ सोलों बेयावबो जों थाखाय बहथ गोनां जेरै खौ जोंङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा जोङो आजिखालि साख साइन बर्ड बायदि आरियाव लिरनानै दोननो जायगा आरिनि नाम जेरै ओरै थांनांगौ ओरै थांनांगौ बेफोरखौ जुदि नोङो फरायनो रोङा बा सिनायनो रोङाबा बोरै थांगोन बोरै मागोन अबेनिफ्राय अबाव थांगोन अबाव थांगोन अबेखि थांगोन दाबसे जायगाआनफ्राव मोनहैबाय दाब दाबसे जायगानिफ्राय बाव बे जों आं थांगोन जायगायाव अबेखैजाय बेखौ जुदि जों नायनो रोङाबा फरायनो रोङाबा साइनबर्ड सिनायनो रोङाबा बेफोर जाहैबाय फ्रब्लेमाव गोलैयो नङा ओमबा बेफोरनि थाखायनो जोङो फरायनाय लिरनायफोर खौ जोंनि थाखाय गोनां सोलोंथाइआ जोंनि थाखाय बहुत गोनां बेखौ जों सानो दा फरायनाय लिर नाय हिसाबै जोङो गोनां सानो आरो इउननि जा जानो गोनां एबा मावनो गोनां इफोरनि बागैबो जोङो बे खौ जों सानहरनो हानो थाखाय जोङो गियाननि गोनां जायो जेरै जोङो गाबोन मा खालामगोन बेफोरनो आरोखि।
औ जोंहा दा सोलोंथायआ जाहैबाय जोंहा ओ देनां इयुन समाव जेनेबा जों फिसा फिसौखौ माबोरै ओ माबायदि फोरोंलांनांगौ जा बेफोरनि बागैबो इसे जोंहा जुदि इडुकेसन थायोबा जा एसेबाबो माबा जालाङो जेनेबा मोजाङाव फैयो जेनेबा जुदि सासे ए लेखा रोङै जाम्बा जाम्बिनि फिसाफोरा जेसेबांखिनि माबा जायो बेनिफ्राय बांसिन ले लेखा गोरों सा सुबुंनि फिसाफोरा एसे से माबासिन जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंहा बिमा जायो जुदि रोंनानै थायो । ब्ला जोंहा गथ' गथायखौ उनावहाय ए गुबुननो टिउसन होआलासिनो गावनो फोरोंनानै दसे समब्लाबो फोरोंबाय थानो हायो।जेराव जोङो गथ'फोरखौ गावनो गाव आबदार लानानै जोङो मोजां सासे गियानि सुबुं खालामनो हायो।
औ दा फारागखौ नुनो मोनो जों नङा होमबा फरायनाय फरायनाय सुबुं आरो फरायै सुबुंनि गेजेराव जों फारागखौ रोखा रोखा नुनो हायो आरो
औ दा नो-नोंथाङा माब्रै एसे जेनेबा बेसेबांसो फरायनानै था
औ फरायनायावथ' आं फरायबो फरायनायाथ' आं आंनि नांगौखिनिखौ फरायनानै दं आरोखि
आदसा औ आंना बो बिदिनो ओम नोंथां ओ बि ए ए आंबो ग्रेजुवेसन खालामनानै थाबाय। दायो आं माखासे जबफोर एसे एनै नागिरलाबायगासिनो दङ‌ औ बेफोरबायदि आरोखि औ औ जागोन दे होमबा ना नोंथां ओम ओ बेसेबां सम होनायनि थाखाय थेंक इउ
औ थेंक इउ।